हेल' खोदोना? औ दे दे सावराय जासिगोन दे। उम खोनादों दे
दं ओरैनो
दों ओरैनो आं लामा खिनो दं माने न' आव नेदानो नाङालै। बेनि थाखाय आं लामायाव सो फैयो नङाबा आंनिया जायानो।
औ अ औ।
जाबाय रायज्लायनोनो हाया दानजाबाय।
अ औ
जालांनानै दे सावराय जासिगोन दे मा उम ना गैया दामानि अखा बोथोर बार बार नाय बिराद बया जागासिनो। इयारठेल नेट आ मोजाङानो नङा माने नेट आनो स्टेबोल नङा
औ औ
थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय
औ
दे सावरायनो हागोन दे बुं
आं नोंथांजों आङो जेनेबा बेरायनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
उम उम दे
ओ नोंथाङा बेरायनानै ओ बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा?
आं बेरायनानै मोनो मोननायालाय बेरायनो बेरायनो मोजां मोनो
औ औ
माने बेरायनोबो जेनेबा फैसा थाखा नांबायना
औ
बेरायनोबोथ' ओरैनो बेरायनो होनबानो हायाना फैसा फैसा फैसा नांग्रोगोन आखाइयाव फैसा थानांगोन न'खरनि फैसादोबो आरो नों मा बेरायनो
औ ओरैनो जेनेबा मा औ बेबो मोनसे ओ मा मा जायागायाव बेरायफेर खो ओरै नो
जोंनि लकेल होनबाथ' ओरैनो बेफोर पिकनिक स्पट दारागाव सुकि बेनिफ्राय जों बगामाथिफोराव थांफेरबाय ओमफ्राय ओरै बिदिनो ओ सिलंआव थांबाय बेरायनोलाय बेखिनियानो आं ओमफ्राय बेलेग गोजानाव थांफेराखै माने फैसानि बाइ गोनांथि जायो नालाय गोजान थांनो
औ औ औ ओ ओ शिलं आव थ' ओरैनो गोबां जागा दोङो खना खनला
गोबांनो
ओ ओ मा मा जागा नायबोखो ओरैनो
ओरैनो जोङो मोनसेल' जायगा नायनो थांदो माने आखाइयाव फैसा थानांगौ जेनेबा नोङाबा गिदिंनो हाया बहुद जायगा दै सिङाव जोङो माने ल थांदों जों बेलेग यावल थाङा इयावल' थांखादो जेनेबा ओमफ्राय बेलेगाव थाङासै आरो माने बाय फैसानि गोनांथि जायोलै गिदिंनो थाखाय माने आखायाव फैसा थाबासो नों गिदिं जोबनो हागोन जायगाखो माने ओरैनोशिलंआव ओरैनो सानसेनो थांनानै सानसेनो फैबाव नोंनि जागा नङा नोङो मथा म मोजां जाया नायनोबा नों दस सोआ थाखाथारनांगोन नोङो नायजोबथारनोबा। आरो दसनियाव नों बेसे फैसा नांगोन? थानायानायनि रुम भारानि जानायनि लोंनायनि ओरैनो आरो बाहेरा खरस नङा ओमबा? बेै नोङो म मोसानो नों मायाव मायाव बेरायफेरखो?
आंबो बिदिनो सिशलंआव थांबाय ओमफ्राय आरो जोंनि खाथि खाला पिकनिक स्पट दार गाव सकि बेफोराव थांबाय आरो दुमनि साहा बागान बेहाय थांबाय।
औ।
ओ ओ नों-नोंथाङा सिलं थांनानै जेनेबा मा बादि मोनबोखौ मा नुबोखो?
शिलंआवथ' इनोसै बारहावाया मोजां। बिफां लाइफां बुहुद दोङो। अखा फैगा शिलं होनबाथ आरो थान्दा बोथोरानोसै दाबो गरमावबो थान्दा। जेनेबा अखायाथ आनलिमिटेड हाखायो। दायो हागोन दा हाया दायो हागोन हराव
औ माला हागोन हाया गम मोना। दसेनो हाना होयो।
उम एख' थरमोना माने माने मोजां आरो जायगाया। ओरैनो जायो जोंनि सायाव साबसिन आरो थान्दा थानो ओजों जों माने थां माने जों थाया नालाय शिलंआव जेनेबा थाग्रा मानसि नङा नालाय थांनानै मोजां मोनो आरोना इसोर गावसोर थांग्राफोरा बोरै मोनो मिथिया आरो। बोरै सोलिनो थायो जायखिजाया थान्दा आरोना जायगाया खायफा सोरबा अर साय नाला थालहयो दख' दाबो गौरब बोथोरावबो जोंनिखैजा
औ ओं।
जेनेबा माने बिसेनो थान्दाया खारखाया नालाय। अर सायनाय जेकेट जोमनायखौबो नुनो मोनलायो।
औ।
बे दाथ' आरो दैबानाबोसो जादो बिरादनो। थांनोनो हाया दखं लामा बायथेनाय उम ओरैनो मा जायगायाव थांदोंमोन नों सिलंआव?
हा?
खोनादों मा जायगायाव थांदोंमोन शिलंआव?
ओरैनोथ' जोङो इलेभेन फल्स होननाय दंना बेखौबो नायदोंमोन। ओमफ्राय सेभेन सिस्टार फलसआवबो थांदोंमोन।
औ।
आरो इक' पार्क आवबो हाबहैदों।
उम
बेखिनियानो।
ओमफाय उम ओरैनो बेसेसो बाजेट? उम मादो थांदोंमोन ओमफ्राय?
जोङो कलेजनिफाय जों थांदोंमोनथ' ट्रिप हिसाबै बासजों थांदोंमोन। जोङो।
अ आरो आरो इनिफायथ बेलेगाव थांफेराखै?
बिनिफ्राय थांथ'वाखै शिलं गोजान जायगाया सिशलंङानोमोन।
औ बिदि माने लोगो जमा जमाबा मोजां जायो आरोना ट्रिपआव बिदि कलेज निफ्राय जेनेबा थांनाय फोराबाय साबसिन
औ औ
थांबा फैसाया गोबां थांङोलै नोंङो
औ
आखायाव ओरैनो मिनिमाम टेन थावजेन थाखाथारनांगोन नोङो। जागा गिदिबा आरो मेक्सिमामथ' नोङो
औ
बेनिफ्राय मा होनबावनो ओमफ्राय बेरै मोननाय
अ दाथ हा
हो बेरायनानै बोरै मोननाय गोसोखो
बेरायनानैथ' जबोद मोजां मोनदों जेनेबा पाहारफोरबो नुनो मोनदों नालाय
अ बेनिफ्राय खोनादों ना?
बिदिनो जेनेबा बिफां लाइफां सारि सारि जेनेबा औ औ खोनादों।
उम उम दे बुं
बिफां लाइफां सारि सारि जेनेबा दै बाज्रुम बोहैनाय बेफोरखौ ननानै जेनेबा गोसोआ गोजोननाय मोनो दो आरोना
ओ
दाथ' आरो जोंनियाव जोबोर गरम नोंथांमोननि खाथियाव जेनेबा दारागाव सकि पिकनिक स्पट दङ होनना बुंदों नोंथा बेयाव दा थांथ'वाखै नामा? ओ नोंथांमोननि खाथिथाययावथ' जेनेबा पिकनिक स्पट दं होनदों ना जेनेबा ओ दारा गाव सकि होननाय
औ
बेयाव दा थांथवाखै नामा जेनेबा बोथोराबोथ' जोबोर गरम
बोथोराथ' गरम आं सोलाबाखै थांनो। माने दुब्लिनि खामानिया बाहायदों मावो बेनि थाखायनो थांनो सोलाबाखै नो दा माने अखा बोथोरदो माने दैफोरा बारा मोजां फैयाखै दैबाना जानायदो। माने दैया बोरैबा लेथ थाफैदो गोसोम थाङो थांनाया साननैसो थानानै जुलाइनि जेनबा ओरैनो बेरायनायलाय बेरायनोलाय मोजां मोनो मोननायलाय
औ
मैसानानै थांना फैगोन ओरैनो खाथिनि हिसाबै नायनो ओरैनो मानस फोराव थांफेरबाय नोंथाङा ओरैनो मानास मानासावसो थांफेरबाय नोङो
औ औ थांदों थांफेरबाय
गिदिंनाया मोजां
नो मोजां जिब जुनारफोर नुना मोनो औ गेजेर गेजेर गेजेर गिदिं नांगौ औ
ओरैनो नोंथाङा मायाव थांनो लुबैयो दा गिदिंनो बेरायनो
आंथ' बिदिनो जेनेबा बरफ गोलैनाय जायगाफोराव थांनो लुगैयो आरोना नोंथां
जेरै सिक्किमफोराव बर गोगलैयो अरुणचलफोराव गोलैयो
औ थावां आं बेफोराव
थानो थांनाया साननैसो थानानै आंबो जि दा हां थुवा माने थांगोन आंबो थांनो सानना ल माने बेफोरावनो थांगोन आरोना खेबसेबाबो अरुणाचल सिक्किम बेफोराव टावांफोराव
औ
सानसेबाबो सानसेमानोथ जोंनि खाथियानो जायो बेसे गोजान जायोखाय
औ बारा गोजान जाया
जोंनियाव गिदिंग्रोसै आरो जों बेलेग काान्ट्रियाव थांनो हाखाया
ओं
थांनो हाबाबो निज आखाइनि इनकाम गैयाबा
औ इनकाम थानांगौ औ
होमबानासो बेलेग कट्रिाव थांनो थांनो हागोन आरो ना
औ
नोंथाङा दा मा होननो सानो
बिदिनो नोंथां बुंनायाबो नोंगौ निजा इनकाम थानांगौ
ओ ओ
बेरायनो थाखाय इनकामबो नांबाय
समाबो जाबाय जानाया
अ दे नोंथां दोनजासिगोन
उम
अ दे नोंथां